हेलौ नोंथां नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां
नोंथांजों आं दा दसे सम सुबुं माहारिया बोरै हाबा जायो बेनि बागै दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ दा जों हाबा होनोब्ला गिबियावनो जोंना हाबा एबा जुलि जुलि होनना मिथिनाय जायो आरो
औ औ औ
जों सुबुं माहारिया माहारिनि मोनसे समाजारि खान्थि आरो
औ औ
बुंनो थाङोब्ला सासे सुबुङा हाबा एबा जुलि जानायनि उनाव बियो समाजनि खामानि एबा समाजाव थानाय बिबानफोरखौ मावफुंनो हाना- हानाय जानानै फैयो आरो नोंथां आरो जों जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो हानाय जानानै फैयो हाबा जाबाथाय
औ नोंथां
हाबा जानायनि उनाव हिन्जाव माहारिया हौवा हौवानि न'खराव फैनायनि उनाव सिनाय मोनि समाजफोर समाजफोरजों न'खरनि खान्थि खालामनाय सुबुंफोरजों आंगोथि जानानै फैयो नोंथां
औ थारैनो
सासे मानसिया मानसियाबो एबा हौवा सुबुंफोराबो आरो हाबा जानायनि उनाव समाजाव ओंखारोब्ला समाजनि खामानि खौ मावनो थाखाय ओंखार-ओंखारबोनो बिबान समाजनि दाथायखौ गोख्रों खालामनाय मदद जायो आरो नोंथां हौवाफोराबो
औ औ
थिग बेबायदिनो हाबा जाखांनाय उनाव गावखौ बियो जिब जुनारनिफ्राय आलदा खालामनाय होननानै फोरमायदों ।
औ
मानोना जिब जुनारा जेबो गियान गुन गैया थिग बेबायदिनो सुबुङाबो हाबा जाखांनायनि उनाव गियान गोनां जानानै फैयो जों नुनो मोनो अह नुनो मोनो आरो नोंथां । हाबा होननानै बुङोब्ला बियो हिन्जाव हौवा गोरोबलायनायल' बाथ्रा नङा बेयो हारसिं जिउखौ न'खराव सोलाय होयो आरो नोंथां । हाबा जानाय हौवाया गावनि बिसिनि सुखु गोजोन नांगौमानि गासैखौबो सुफुंनो था खाय बिबानखौ रुजुयो आरो नोंथां । बिसियाबो फिसायनि थाखाय गासैबो सुखु दुखु सुखु दुखु ए बा गोजोननि थाखाय गिलिर बिबानखौ लायो आरो नोंथां । सु अह सुबुंफोरा मोनद' रोखोमै हाबाखौ खालामो जेरै जोंना बुंनो थाङोब्ला समाजनि नेमखान्थि बायदि हाबा, गोरजिया लाखिनाय हाबा, खारसननाय हाबा बोनानै हाबा लानाय, दोनखारनाय हाबा आरो लोगोसे जोंना दंखा हाबा दङ ।
औ औ
दा जोंना बुंनो थाङोब्ला गोरजिया लाखिनाय हाबा जानायखौ जों दानि मुगायाव खम नुनो मोनसै एबा गैलायानो बुंजायो नोंथां । दंखा हाबा जानायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां । दा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला समाजनि नेमखान्थि बायदि हाबायानो गिदिर हाबा जानाय होननानै बुंदों ।
औ
समाजनि नेमखान्थि बायदि हाबाखौ सुबुंफोरा माबायदिहाय खुंनाय जायो आं नोंथांनो एसे फोरमायलांसै । बर'फोरा खुगाजों खुगा सोलिबोनाय बाथ्राखौ लानानै सम बाराय लानानै हिनजाव गोदानखौ नायनो थाङो ।
औ
बे गोदान हिनजाव नायनो थांनायाव बर'फोरा रबिबार सानखौ एबा बारायखौ मोजां होननानै बुङो आरो नोंथां । गोदो अह गोदो गोदाय हिनजाव हिन्जाव हिनजावफ्रा गोदान नायनो हिनजावफोरखौ गोदान नायनो थाखाय थांनाय समाव खदाल जावनाय गोथै बाननानै थांनाय नुयोब्ला बै न'खरसिम थाङा मानोना सुबुंफोरनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय दंमोन आरो नोंथां ।
औ
आरोहाय जोंना बेवहाय बर'नि मोनसे बाथ्रा बर'नि माने सु बुंनि मोनसे बाथ्रा फाव जेखौ जोङो बुरि नुब्ला बाथिगारो बेखौ थुरि नुब्लाबा थिगारो बेखौ बर'फोरा सुबुंफोरा जेराव हिनजाव दं बेवहायनो हौवा गोदान हिनजाव नायनो थाङो होननानै फोरमायनाय जायो नोंथां । नोंथांनो आं हाबानि बागै जाय एसे मिथिगौ नोंथां नोंथां फोरमायबाय नोंथाङाबो जा एसे मोनथिखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां जोंहाथ' दा हाबाया
औ
जोंनि नोंथ' होनलांबाय गोदोनि बागैथ' आं बारा मिथिया दानि जुगाव दानि जुगाव हाबाया मा होनो हिन्जाव हिनजावखो नायनानैबो लाबोयो आरो मोजां मोनलायनाबो लाबोयो। लाबोनाय जायो आरो।
औ
हिनजाव नायनानै लाबो लाबोयोब्ला जोंनिया ओ बिबान बिबान बान न'निफ्राय हौवालानिफ्राय बिबान लाङो आरो हिन्जावलानियाव सिगाङावनो लांनायाव लां लांनायाव बिदिनो ओ जि रायजोआ जि रायजोआ बिहरो बेखौनो हैनांगो आरो
औ नोंगौ
आरो बिबान खानायाव बिबान खानो रोङाबा बेहायबो फाइेन लानाय जायो।
औ नंगौ
ओ बाजौ से रां लानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनाव ओ बिखौ मानखौ बावहैखांनायनि उनाव हाबा हाबा खालामनाय समाव ओ हिन्जाव हौवा बेखौ थालिर फांनै गायनानै थुखैनाय जायो आरो न'नि मानसिफोरा हालदै हालदै फुननानै
औ नंगौ नोंथां
आरो बिनि उनाव मनदा मदाबाव फज'नानै एबा बाथौआव फज'नानै हाबा खुंनाय जायो आरो।
नंगौ नंथां
गामिनि रायजो राजाफोरखौ लिंनानै
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जानाय लोंनाय खालामनाय जायो हाबायाव
थां
आंथ' बारा हाबानि बागै बारा मिथिया नोंथाङा एसे मिथिबावोबा फोरमायनो हागोन नामा?
ओह औ हागोन नोंथां
औ
नोंथां होननाय बायदिनो दानि जोंना हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ जोङो थालिर फांनै गायनानै जों थुखैहैनांगौ
औ
जोंना बेखौ न'नि न'नि एबा गावनि बिदा जानाय बेफोरो थुखैयो आरो हौवाखौ लां मा होनो हौवाखौ जोंना बिदा जानाय एबा न'नि मानसिया जोङो हौवाखौ थुखैखांनायनि उनाव औ जोङो हिनजावखौ बहायनाय जाया खौ न'सिम जोङो फाफ्लियाव बाननानै लाना थां
उम
बेनि उनाव जोंना हौवाखौ हिन्जावखौ हाबानि थाखाय थियारि खामनाय जायो बेनि उनाव जों बेनि उनाव जों हौवाबो हिन्जावबो थियारि जाखांनायनि उनाव बिसोरखौ थालिर फांब्रै गायनानै जोंना मन्दप मन्दप बानायो बे म्न्दपाव जोंना बिसोर सानैखौ फज'नानै जोङो हाबाखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां
औ
हाबा जोबखांनायनि उनाव जोङो आलासि रायजो राजा गासैखौबो जानाय नाय लोंहोनाय जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंना हाबाखौ खुंनाय जालाङो आरो नोंथां। नोंथाङा दानि होनदोंमोन। मोजां मोनलायनानै लाबोयो सोरबा नायनानै लाबोयो होननानै। नोंगौ थारैनो नोंथां होननाया जों दानि जुगाव बांसिनै मोजां मोजां मोनलायनाय हाबा जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेबायदिनो जों मोजां मोनलायना हाबा हाबा जानायखौ नुनो मोनो बांसिन दानि जुगाव
औ।
आंबोथ' बारा मिथिला हाबानि बागै नोंथाङा एसे मिथिबावोबा दसे सम फोरमायबावनो हागोन नामा? नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां।
औ
जों जोंनाथ' हाबायाव ओ इदि हाबा जानायाव आखाइ हमनोबो फैयो बिदाया हिनजाव गोदाननि बिदाया बे आखाइ हमना बे आखाइ हमनाय समाव बिसोरखौ जोङो लामायाव नेबाय थायो आरो
नंगौ
ने नेनानै बिसोरो सफैयोब्ला जोङो दै दै लानानै आयथिं सुना होनांगो जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनाव बरायनानै लाङो बरायनानै लांखांनायनि उनाव सिलायाव सिलायाव सानैसो मानसि आइजो इसोरजो फैफानायखौ फज' फज'हैयो
औ नंगौ नोंथां
फज' फज'खांनायनि उनाव ओ मान होनाय बिबान थायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
मान होनाय समाव मा होनो इसोरनि गासिबो फैनाय सुबुंफोरा गासैबो बोर होयो आरो हौवा हिन्जाव सानैखौ बिनि बिनि उनावहाय ओ आखाइ हमनानै होयो बिदाया हौवा हिन्जावखौ आखाइ हमखांनायनि उनाव ओ गिसिब गिसिबजो सिबना होनायखौ जों नुयो आरो
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनाव आखाइ हमखांनायनि उनाव ओ हौवाया हिन्जावखौ मंगल सुत्र गान होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो सिन्दुर फुननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव औ बाथौखौ एबा मन्दाबखौ गिदिंनांगौ आरो
औ नंगौ नोंथां।
द' बार गिदिंखांनायनि उनाव ओ साहानि न'मा न'आव सोयै सोयैनांगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंनाथ' दा टाइमाबो जाबाय नोंथां
औ‌ नंगौ
नोंथांजों बै बर'नि हाबानि बागै राय्लायनो मोनना फोरमायनो मोनना गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नंगौ आंबो आं गाव मोनथियैखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोन मोनथिनो मोनबाय।
औ औ
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ औ